हेलौ नोंथां औ नोंथां।
औ खोनादों खुलुमबाय नोंथां।
औ।
औ।
नोंथाङा दा मा खालामदों।
औ दं ओरैनो आङो फ्रि जेब नानै नोंथाङालाय
आंबो दं ओरैनो फ्रि। ओ नोंथांनियाव नोंथांनियाव जों आइजोफोरा फिसिनाय एम्फौ लाथानि सायाव ओ फंनैसो नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ नो नोंथाङा एमफौ लाथ थानि बागै सोंनाय बायदिनो आङो आङो जि ओ आं मिथिनायखौ आं नोंथांनि सिगाङाव आं फोरमायना होनोसै औ जि जोंनि ओ ओ
ओ बर' आयजो जो फोरा गोदोनिफ्रायनो ओ बे एम एम्फौ लाथा फिसि फिनायाव जोब बोद ओ गोसो गुदुंबा आखा फाखा होननानै जोङो गोदोनि फ्रायनो मिथिबुयो दा दिनिसिम
औ।
बे ओ लाथाखौ गोबां आइजोफोरानो जोंनि आइजो बर' आइजोफोरानो ओ बा न खर ओ फिसियो आरो बिदिनो आइजो फोरा लोगो नांनानैबो बिदिनो फिसिनायखौ जों नुनो मोनो। खोनादों नोंथां औ।
खोनादों नोंथां।
बे एम्फौ लाथाखौ फिनो थाखाय ओम जोंनो ओ जायगानि बा न'नि ए एस्रानि गोनांथि जायो आरो औ आरो ओ बे एम्फौखौहाय जोङो गिबियाव फिसिनो थाखाय बा गुबुननिफ्राय जोलै आ बा फिथोब बेखौ जोङो लाब नानै दोननांगौ जायो आरो लोगोसेनो ओम ओ जोङो ओ इन्दि इन्दि बिलाइ आरो खारुं बिलाइ बे खौ होनाय जायो बेनि उनाव ओब गुबुन सिख्रियाहाय फैनानै बेयाव बिदै दैनानै गालाङो आरो बिदिनो आ बिदि बिदिनो गोरलै जायो आरो बिनि उनाव फ्राय ओम बिसोरो ओ गोरलै समाव बेसे देरो गोरा बिलाइ जानो हाया नालाय बे औ गोरलै बिलाइखौ ओ होनाय जायो आरो बिनि उनावहाय जेरै ओम आंबो बारा रा मिथिया बिनि उनाव बिसोरो फिथोब थोबो ओ बेनि ओमफ्राय जोङो ओ बिनि उनाव ओ खान्थावख्रिबो जानाय बुङो आरो उनावहाय सिख्रि महर मोनो आरो ओ जों उनाव फाय बियो बियो फिथ फिथोब थोबब्ला जोङो बेखौ फिथोबनिफ्राय जिरनानै दहननाय जायो। आरो बेखौ जोङो फाननानै ओ गोबां रां मोननाय जायो बेनि बेसेनाबो गोब बां जायो आरो फिथोबफोरखौ जोङो खुन्दुं महराव मोननो हायो। खुन्दुं ओ थुननानै बा बानायनानै जोङो बेखौ ऐ बेखौ सि ओ सि गाननाय जोमनाय बानायनाय जायो। आरो बे बेनि बे बेनि बेसेनाबो जोबोद ओ गोबां औ जेरै इन्दि सि बुङो बे बेनिफ्रायनो बनायनाय जायो बे एम्फौनि फिथोबनि खुननिफ्रायनो बनायनाय जायो। ओ बिनि बे सिनि दामा गोबां जायो आरो । बिदिनो औ आरो बियो जानोबो जोबोद गोथाव। औ नोंथाङाबो बेनि बागै एसे ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय जाय गायाव मा बोरै एम्फौखौ फिनाय जायो नों नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो।
औ नोंथां फोरमायनाय जोंनि दाबोथ' नोंथाङा जेरै बुंलांदों बिदिनो फिसियो ओ फार्स्ट गिबियावनो जोङो गिबियावनो जोङो ओ फिथोबखौ ओ दिरुंजों बिजि खुन्दुंजों सुनानै आलाय होनो हायो साख्रि महर मोननानै बियो फिसा फिसा
औ
औ
बानानै बिदै गोलै गोदै दैयो ओमफ्राय बे बिदैयानो उनाव ओ देरथ'आ आरो गोरलै गोरलै बिनि उनावसो इन्दि होनो ना औ बिनि उनाव जों इन्दि होनो ना बे इन्दि बिफांनिफ्राय जोङो ओ बिथाङा होनलायनाय बायदि बियो गोरलै गोरलै नालाय बिनिखायनो ओ गोरा बिलाइ जानो हाया बिनि बेखायनो इन्दि बिलाइनि ओ नि गोरलै गोरलै म गोरलै गोरलै बिलाइखौ जोङो बेनो होनाय जाय आरो बिनि उनाव बियो ओ एसे देरब्ला जोङो ओ इन्दि बिलाइनि गोरा बिलाइ खौ बेनो होनाय जायो
नंगौ नोंथां
आ एसे गिदोरसिन जाबा जों बेनो जानो थाखाय जेरै ओ खारुं होनाय जायो खारुं बिनि उनाव खारुं होनानै औ ओम ओमफ्राय बियो जेब्ला गोमो गोमो
औ
बिलाय गोरान गोज्जा गोज्जा जायो अब्ला बियो अब्ला बियो
नंगौ नोंथां औ
बेनि
नंगौ नोंथां
बियो सि उम
हेल' नों
फिथोब हानि बि
औ हेलौ
बि लाङोखौ बिसिनानै ओ बहननाय जायो बिनि उनाव बि जोङो ओ सिथोबखौ जोङो ओ खुन्दुं महरै बाहायनाय ओ जायो । बिनि स्टोबखौ जोङो दैयाव दोननाय नै ओ दैआव दोननानै बिनि बे जेखु जोङो ओ हरनाय जायो आरो ना आखाइजों। आखाइजों जोङो ओ बहननाय जायो बिनि उनाव बिनि उनाव जों बायदिसिना रोखोमनि सि मोनो जेरै इन्दि खुन्दुंनि फासोरा गाननाय दख'ना जोङो बेफोरखौ मोननाय जायो गाननाय जोमनाय जोंनि बर'नि जोंनि आखाइजों बानायनाय ओ बेफोरखौ जोङो
औ आरो आरो बिदिनो औ। आरो बिदिनो बेफोर सिफोरखौ ओ जोङो बा हाथाय गला बा ओ गोबां बिदिनो फुजाफोरावबो जोङो फाननायखौ नुनो मोनो आरो। आरो गोबां मानसिखौबो बायनाय नुनो मोनो औ। आरो नोंथाङा ओ बे लाथा एम्फौखौहाय। जानो मोजां मोनोना?
मोजां मोन मोजां मोनो खोनादोंना नोंथां लाथा जानो मो
औ नोंथां।
जोंनि फेभरेट अनला
नोंथाङा औ नोंथाङा एसे नेट नांनाय जायगायाव थांलाय।
हेल' नोंथां खोनादों ना?
औ
जोङो लाथाखौ अनलाजोंबो जानो हायोना? जोंनि बर'नि ओंख्रि बियो अनला अनलाजों जानाय जायो जों लाथाख खौ बेनिफ्राय आरो जोङो थास थास' बिलाइजोंबो ला जानाय जायो। जोङो ओमफ्राय ओरैनोथ' जो एवनानैबो जानाय जायो आरोना लाथा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो नोंसोर नोंथांमोननि जा माबायदि? जानाय जायो।
ओ जोंनिजोंबो बिदिनो जायो। एवनानैबो जायो आरो बिदिनो ओ बिदिनो अनला ओंख्रिफोरजोंबो जानायखौ नुनो मोनो। ओ आरो ओ बिदिनो ओ गोबांबा थास'फोरजोंबो बिबारफोरजोंबो जानायखौ आङो नुनो मोनदों बा खोनादों आरो औ आरो बेखौ ओ बेखौ जोङो एवनानै जायोब्ला बेखौ जोङो ओ गिबियावनो थाव जों एवग्रोनाय ज जाया गिबियावनो जोङो ओरैनो साराय गुदुङाव ओमफाय एवग्रोबाय थानाय जायो आरो ओ औ बेनि उनाव ओमफाय बेखौ ओ राफोर राफोर खालामखांनायनि उनावसो जोङो ओ बे थावखौ होनानै बा संख्रै हालदि बिद दि होनानै जोङो ओ एवनाय जायो आं जोबोद गोद गोथाव मोनो जानो। बे इन ओ लाद थाएम्फौखौहाय औ आरो जोंनि ओ जोंनि जायगायावबो बे एम्फौखौ गोबां ओ फिसिनाय जाया आरो न न'खरफ्रामबो जायो। बेखौ
औ।
नोंथांमोननिजोंबो फिसियो ना गोबाङानो।
गोबां फिसियो जोंनि ओ जोंनि जाबो बिदिनो फिसियो नोंथाङा जेरै बुंलांदों दा ओ बिदिनो जोंनि दाबो ओ लाथा एम्फौखौ जोङो फिसिनाय जायो बेखौ जोंनि गोदो गोदायनो ओ आजै आजौ मोना ला खानाय आरो जोंनो फिसिनानै दे थायबो खानाय
औ
खौ दासिमबो ओ खायफा खायफानि न'खराव जोङो बे लाथा एम्फौखौ जोङो फिसिनायखौ नुनो मोनो आरोना
औ थारैनो सै थो नों
औ नोंथांमोननि जाबो बिदिनो ओ जोंनि बर' आइजोफोरा लाथा एम्फौखौ फिसियो
औ औ फियो आरो उम बे खौ एम्फौआ ओ नुनायावबो एसे गिथावना नुयो आरो बे खौ ओ गोबाङानो बा उन्दै उन्दै गथ' फोराबो गथ'फोरा गियो आरो बेखौ हमनो गियो औ जेब्ला औ नुबाय थायो अब्लाना गिया बा नख खर न'खर थाखानायफोरा बे गिया आरो औ नुफेरि ओ दांफेरिफोरा बेखौ दांनो गिनाय मोनो
औ
औ आरो बेखौ फिनो थाखाय जायगा बनायनाय जायो जेरै ओ गन गन बा बेखौ बा इन्दि औ औवानि बैसां बिदि ओ बा जिफोराव बो बे खौ ओ दोननाय जायो ओ जेरै ओ ओ इनदि इन्दि बिलाइ खारं बिलाइ बेफोरखौ खा खाथा' खाथ खाथबनानै दोननो थाख खाय बिदिनो गन ओद दान्दा बिदि गायनाय जायो आरो बेवहाय आलायनानै दोनो बेयाव बेयावनो बिलाइफोर ओ लाथा एम्फौआ बिदिनो बानानै जायो। बि ओ एम्फौफोरा औ बिदिनो आरो गोमोन जाब्ला उनावहाय। ओ बियो जियाव गोलैयो आरो बे गोलैनाय खौ हाजावनो थाखाय ओ जि होनाय जायो आरो
औ नोंगौ।
औ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
ओ जोंनि रायलायनाय समा जाबाय नोंथां। बिदिब्ला दोन्थ'नोसै नामा औ नोंथां औ